हेल' खोनादोंना?
औ खोनादों।
दा होमबा नोंथाङा लोगो नों फ्रिना दायो?
खोनादोंना?
औ
दा होमबा आं मोनसे जों सावरायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन बैसागुनि सावरायनो हागोन ना? सावरायनो हागोन ना लोगो?
औ खोनाबाय दं दे बुंसाय
दा होमबा बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि मोनसे माने जों बयबो बेवहाय मोनसे जेनेबा देरसिन फोरबो जेनेबा जों बेवहाय बयबो बयनिबो गोसोआ गोजोननायजों लोगोसे जों बयबो माने गासिबो माने गोदान मेजेनबा मिजिं लानानै फैयो आरो बिफां लाइफांफोराबो आरो दावमा दाउसाफोराबो जोबोद माने दावमा दाउसा माने गाबफैयो आरो दाउखौ जेरै आरो दंफां लाइफांफोरनाबो जेरै गोदान बिलाइ गोदान माने सोमखोर बिलाइजों मोजां समायना जायो बैसागु समाव जेनेबा जों बैसागु होनोब्ला जोङो बयबो रंजायो होननानै जों मिथियो आरो।
ओम
यावनो माने बैसागु होनोब्ला गिबियावनो माने ओम मोसौनि बैसागु जागोरो बेनि उनाव जोङो मानसिनि बैसागु जायो आरो मोसौनि बैसागु होनोब्ला जोङो गिबियावनो माने मोसौखौहायो संख्रान्ति होनो बेवहाय जोङो बिनि फुङावहाय जोङो माने मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो थुखैनानै जोङो बेवहाय जानि दिनावथ' दैमा दैसा आरो जि बिदि फख्रि आरियाव जोङो थुखैयोमोन मोसौखौ। दानि दिनावथ' जोंहा दैमा दैसा नुनो मोनला जों माने दायो बाल्थिङाव दै लानानै थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ दायो। जोंना माने मोसौखौ थुखैनायावबो जोंहा गोबां जगार नांगौ जायो। जेरैहाय मा होनो गोदोनि दि गोदोबो फालिबोनाय बायदियै जोङो मोसौनाव हांगार माने मा होनो सारायनिफ्राय जोङो हांगार हुख'नानै जोङो बे मोसौनाव माने फुननो थाखाय जोङो जगार लानाय जायो। जेरैहाय थाव गोथांजों लगायनानै लायो आरो फारसेथिं जोङो बे मोसौखौ मोसौनो जेनेबा माला गाननो थाखाय जों गिबियावनो माने औवा गोरलैखौ दानना लानाय जायो। बेनो जेनेबा जों माला सुनो थाखाय माला सुनायावबो जोंनो मा नांगौ खिनिया जेरै लाव फान्थाव आरि बेफोरखौ हालदै थाइखा बिदि लानाय जायो आरो बेखौ लानानै जोङो। जेनेबा बाला सुसिगोन नों जे एसेबां मोसौ दं मोसौ बिनिबाय माला सुखांनायनि उनावहाय जों आग्लायनायखौ जोङो मोसौनाव खुबैनो थाखाय जोङो माखासे दोननाय जायो। आरो जेब्ला मोसौखौ थुखै जेनेबा थुखै थुखैखांनायनि उनाव जोङो सौराय गोदोनिफ्रायनो जाहोबोनाय नेम दङ। सौरायखौहाय जोङोहाय एवना लानाय जायो आरो सिगावनो जेब्ला जे खौ थुखैखा थुखै थुखैखांनानै जोङो बेनावहाय फोथा फुननाय जायो। जाहाथे बेखौ समायना रमायना नुनायनि आरो बेखौहायो बे मालाखौ गानहोखांनानै लाव फान मोखौ जोङो खुबैनाय जायो जेरैहाय जोङो बे मोसौआ माने बोसोर बोसोर एरनायनि होननानै जोङो बेखौ बिदि होननानै जों माने मिथिबोनाय आरो नुबोनाय आरो बिनि उनावहाय जोङो बे मोसौखौ खुबैखांनायनि उनाव जोङो सौगरायाइ जाहोनाय जायो। बेनि उनावहाय माने बे मोसौखौ दुब्लियाव लांनोब्ला जोङो साबसं एबा मोखोना बिलाइ लानानै जोङो फुनाय जायो आरो बे सानखालि बे सानखालिहाय जोङो बुखांनानै माने बे मोसौ मोसौखौ बोखायोबा माने गोदोनि दिनाव माने दिरुं गोदान गोदान होनाय जायोमोन आरो बे सानखालि बे खालि बिदिनो बेयावनो मोसौनि दिन थांबाय आरो बे खालिनो गोबां गोदोनिफ्रायबो मानिबोनाय जों नुनो मोननाय जेरैहाय गय बिफाङाव फुङावनो जोङो माने माने जि गाबजों खानाय नुनो मोनोमोन माने गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ' बेफोरो माने गोमालांनो हमबाय जेरै जोङो न'आवबा मा होनो गोबोरखिजों लिर थेनाय जायोमोन आरो बिदिनो जों माने दानि दिनाव बेफोरखौ नुनो मोनला माने सोब माने गोमा लांनो हमबाय आरो दानि दिनाव आरो बिनि बिनि उनावसो माने जोङो मा मानसिनिहाय मानसिनि बैसागु होननानै जोङो लानाय जायो आरो जेरैहाय जोङो बेखालि फुङावनो जोङो गेदेरा उन्दैखौ बोर होयो उन्दैया गेदेरखौ मान लायो बेबायदि जोङो फुङावहाय नुनो मोननाय जायो आरो बेखालि होनबाने जोङो सनमान लानाय नुनो मोनो आरो जोङो बे खालिहायो बैसागुआव जेनेबा जों न' न' मागिनायखौ नुनो मोनला आरो गोदोनि दिनावबो फ्रायानो नुनो मोना मोन आरो दानि दिनाव बेखालि जों मानिनायखौ नुनो मोना बेनि अखानायैसो जोङो माने गामि गामि बयबो माने मोसानायखौ नुनो मोनो आरोबाव होनसोदा बैसागु होनोब्ला ' जोङो बेवहाय जोङो दखनाफोरखौहाय गोमो गोमो बिदन गाननानै जोङो ज' ज' ओंखारलायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेयावहाय जोङो माने गोबां दामनाय देनायखौ जों गोदोनि दिनावहाय नुनो मोनोमोन आरो दानि दिनावथ' माने जोंनिया फ्राय माने दामनाय दामनाय देनायखौ गारनानैहायो बांसिनानो बेखौ दामनाय देनायखौ रोङा जालांनो हमबाय बेनिखायनो दायो जोङो देक एबा बक्सफोरजोंहाय मोसानाय नुनो मोनो माने गोबां सोलायनो हमबाय आरो दानि दिनाव एसे एनै माने दामनाय देनाय फनायखौ एसे खमायलांनो हमबाय दामनाय देनायाव जोङो जेनेबा लायो खाम जथा सिफुं
सेरजा आरो गरखा बेफोरबायदि लानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा लोगोआबो एसे नोंसिनिजों माबायदि मानियो जों एसे फोरमायनो हागोन नामा
थागोन
औ
औ
मानसिनि बैसा हाव जेरै एक थारिखआवनो गेदेरा हैखौ सानमान लायो दुगैस्रां लोबस्रां
औ
खायफाफोरा बाथौ धोरोमनि मानसिफोरा जाया गावसिनि बाथौ हारि दुगैस्रां लोबस्रां खुलुमो एबा मानसिखौबो खुलुमो। ओमफ्राय जोंनियाथ' बिदिनो ने दिनावहाय दुइ थारिखाव जाहैबाय ज गामिनि बोराय बुरि रायजोफोरा ओंखारलायो
औ औ
ड्रेसआबो जेरै जोंहाथ' ड्रेस दंखायो नालाय। बर' हारिनि दख'ना दङो गस्ला गोजा आरो आर'ननाइ जोमग्रा बेफोर बिदि गाननानै ओंखारो आरो अ लानानैै उम
खायफा गामिनि बोराय बुरैफोरा जुमाय एसे एनै लोंनानै मोसायो
औ औ
दानि दिनाव दिनावहाय दामनाय देनाया मबाइल माबानि जाबाय नालाय दानाथ'
औ
उम
खायफायानो बांसिनानो लाला
औ
तिन थारिखाव जाहैबाय बिदिनो गामिनि सेंग्रा सिख्लायाबो रंजानायायो होनलायथो
औ
जोंनियावथ' बोराय बुरै रंजाखांनायनि उनावसो गामिनि
गथ गथाय
औ
गावनि हारिनि दड्रेसखौ गाननानै दख'नाखौ गाननानै ओमफ्राय मोसायो बेनो जायो
औ
बाथौ धोरोमनियाव ओ बैसागु फुजा होनायनि सातथा रोखोमनि जुमायजों फाजियो
दा माने जोंथिंबो बिदिनो माने नों बेबायदि गोबां माने मेगं बुथुमनानै जायो आरो माने गोदोनि ओमफायनो सोलिबोनाय नालाय जों दासिमबो माने बे नेमखौहाय मानि मानिनानै लानाय जायो माने जोंनि देहा सोलेराव बेमार आजारा जानो हायिनि थाखाय जों बे मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जानाय जायो आरो जों माने हाग्रायाव बिदिनो मोननाय बिदिनो माने जारि बिदिनो गोबां माने फाथो आरि जोगोनार बिजौ इग्नोर मोनफा मोनफा बुथुमनानौ बिखौ ज' जानाय जायो आरो बैसागु होन्ला जोङो जेनेबा बेवहायबो जोङो नोंथाङानो जेरै फोरमायलांखाबाय इयावहाय जोङो ज' ज' माने मानिनाय जायो माने एसे एनै गोदोनिफ्राय नुबोनाय आरो दासिमबो दङ' बेवहाय माने जौ संनाय जायो मायब्रानि सङो खायसे माथानि सङो माने जोङो बिखौहाय रायजो राजाफोरनो एसे मा होनो बेदरजोंहाय एसे एनै होनाय जायो आरो दानि दिनावथ' बहुत ख'म जाबाय माने दानि दिनाव जोंनिथिंहाय दायो पेपसिसो होयो आरो
औ
दाथ' नोंनिथिंलाय?
खायसे पेपसि लोङो आरो खायफाफोरा मोसौ थुखै फालिनो बेफोर दोखा गोखै गखायैथायाया मोसौ थुखै खालिनो जायो। बेलासियाव मोनायाव नागिरनै ओमफ्राय बाथौ धोरोमनियाथ' सात दिननि उनावसो जायो आरो इस
औ औ। दा होनोब्ला लोगो नोंजों रायायनो मोननानै खोब गोजोननाय थाबाय दा होनबा बेखियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना।